गोजोन गोजोन मोनाबिलि समनि बयनिसिमबो
औ औ आगै आंबो बेरायगासिनो दं मोनाबिलिनि
मोनाबिलिनि
औ
ओ बिनिफ्राय बाखि फोरा दा बोरै बोरै दंथ'यो दा बर्थ'मान
ओरैनो माने मोजाङैनो दङ होनजायो बिदिनो माने गरम बोथोर नालाय गरम बिनि थाखायनो माने माबासिनोसिनो दं आरो इयाव ओरैनोथ' जों न'खराव जों बोराय बुरै सानै अ आं आं लामायावनो दं दंखायो आगै
मोजां थाबानो जाबाय
मोजां गैल' नालाय जेबो जाथ'वाखै दासान्दि लोमजानाय साजानाय जेबो गैथ'वा मोजाङैनो दंथ'यो
उम उम
थोर गरमबाबो ओरैहा नोंस्रा
दा दंथ'यो मोजां दा न'खरनि गासैबो बयबो
उम
बोथोरा गुदुं गुदुंआलाय अ दंफां सागारनाय दंफां सायाफ्राव बार गैया बारनांगो जायो
औ
दुब्लि फोथारावबो नाफोर थैलाबायदों
औ
सान्दुं गोसानि दुंनायावनो
सान्दुंनि दुंनायजों बिदि दुंजोंनो अयथासार माने माबाला बायबाय नाफोराबो थैलाबायदों औ जोंनावथ' बेयाव दैमा गैया नालाय जों एसेबां मानिबो मिथिला आरो ना बबाव बबाव बिदि माबादों दाथ' नै द सानाव एफा गरम होबाय ओमफ्राय दा मोनायाव अखा हागोन खोमा अखा होगोन बायदि मोनदों आं अखायाबो नांगौ जेनेबा सानाव ह सानाव सान्दुं दुंनानै माने मोनायाव अखा हाबाबो मोजां गायग्रा फुग्राफोरनि थाखाय बिराद माबा जायोना खस्थ' जायो बिस्राबो दैनि गोनांथि दं गायनांगौ आरो गायनो बोथोराव जुदि गायनानै फुनानै जुदि जायफ्रा गायग्रा बिसोरबो गायनो हायाबा आरो जोंनि जानाय बेसादफ्रा माइरंफोरा दामा आरो बाराय होगोन ना बेसेन बारा जालांगोन ओम जोंनावबो गोहोम गोलैगोन ओम
दा बिनिफ्राय ओ हरैजाय नोंसिनिथिं
औ
फालांगि खालामनायफोरा बोरै बोरै दे हमनानै दा जेनेबा अमा फि फिसानि फालांगिनि सोमोन्दै स
औ औ औ औ ओ फियो नखर नखर बयहाबो फियो मासे से मानै बिदिखौ फिथारो आरो बयहाबो थाखायो खिन्थु बयहाबो थायो मासे मासेया माने थाखा थारो आरो बयनिबो नआव
बे मासेया बे ओम खासि खासि खालामो ना
ओहो ओहो बिमाबो खासिबो बिमा मासे थाखाथारो खासिया खासिया एक्सट्रा ओमफ्राय बिमाया ओ बिमाया मासे एक्सट्रा थाखाथारो
ओम होम
दाथ जेनेबा माबानि जेबो दानाफोरा थ जोङो बेयाव आङो बांसिन जोंनिथिं बेयाव बेबहार खालामो माने मानसिफ्रा बाहायो थास थासजों गुन्दै एसे एसे होयो ओं थासजों गुन्दै एसे एसे होयो दा दैज्लां बोथोर नालाय थासआबो इदि अभाब गैया थासआव बो माने मोननो थाङि जायाखै आरो दा दैज्लांखाय मोनो। दंलाबायो ओमफाय ओ ओमफाय खिन्थु मेसें बोथोरावबो हले एकदमबारे अमा लाग्राफ्रा बिराद खस्थ मोनो आरो
मेसें बोथोराव एसे खस्थ मोनो आं ओम
ओ ओ ओ थास गैहैला नालाय थास बेदरफोर नागिरनांगौ जायो दुब्लि दुब्लि
ओम हेलौ
औ खोनागासिनो आंथ‌ जेनेबा जोंहा बिदि औ
अमा अमा फिसाफोर बानायोब्ला बिमा बानायनानै मानेअमा फिसानि दामा बेसेसो गोग्लैयो
अमा फिसानि दामा माने बोथोर लानानै बोथोर जायो नै दा समाव इदिनो जायफोरा नायनो एसे महर गोसा गोसा बेफोर रो बा रोजा गाहाम थाङो खोमा बुन्दाया
बुन्दाया अ ओम
औ ओमफ्राय बुन्दिफोरा इदिनो ब्रैरोजा थामरोजा बाजौ बिदि थाङो।
अ
ओमफ्राय आरो जेब्ला नै भाद्र मास सिजेन फैगोन एब्ला ओमफ्राय एसे बे माबाफोरानो बुन्दा महर गोसा गोसाफोरबाबो बिसोरबो एसे माबाफ्रावसो थांसि आरो थामरोजा थामरोजा बाजौ रां इदियावसो थांसिगोन आरो
होनबालाय एखे जोंनि नैबे ओनसोलावबो आंनि जायगा ओनसोलावबो बाजारफ्राव बिदिनो बिदिनो ब्रै रोजा थामरोजा बाजौ उिन्न्दै अमाफोरा मालाबा रोजा बाजौ नैरोजा बिदि मोनो है बोथोराना बोथोर माबलाबाो मोजां बेराम आजार फैयोब्ला समाव एसे खम जायो ओ बेराम जायाबा बिदिनो ओ दामफोरा एसे बारायलाङो, बांलाङो।
औ ओमफाय ओरैनो बेदराथ' जोंनाव जोंनि
बेसेआवलासै थाङो?
ओ जोंनि माबायाव ओरैनो बेदर बायनानै जानायाथ' जोंनि गलायाव ओ थामजौ बाजि रां।
थामजौ बाजि?
औ थामजौ बाजिनि खम मोना नोङो ओमफाय इनि गाहायाव मोना आरो, ओमफाय ओरैनो बाजार बा जों नि हाथायफोरावबा माबा मोनो आरो ओ नैजौ बाजि, नैजौ इदिनो मोनो।
बाजाराव?
औ बाजाराव।
जोंनावथ' बाजाराव थामजौनि सिङावनो फैया। थामजौ बाजि ब्रैजौ, ब्रैजौआनो बिथिं गोजौ सबसे गोजौआव थाहैबाय आरो बेनिफ्राय गाहाय सिना थामजौ, बिनि गेजेराव गाहाय गोजौ जायो थामजौ बाजि थामजौ बाजिनिफ्राय थामजौ ब्रैजौ मालाबा बेराम जायोबा बेराम जासाव सोयोबा बाजाराव फाननो लाङोना मानसिफ्रा बेराम जादों जाया माया होननानै बुंलाबायो दा बेराम जाब्ला जानो नागिरा बिदिनो बायग्रा नै जाग्राफ्रा दा बिनिफ्राय बेराम जानाय अमा खौलाय बोरै जानो होननानै बिदिनो सोरबा जौसेयाव बियो, सेजौ बाजिफ्राव बियो, सोरबा नैजौआव बियो आरो बिसोरबो फानग्राफ्राबो बेराम जानाय अमाफोरफोरखो बोरै फाननो हागोन बोरै फाननो हाया जि थाइसे मोनो हरदोरलै जालाय बिदिनो जा थाइसे मोनोसै आरो।
ओम जोंनाव जेनेबा नैबे जोंनियाव दा जोंनि गलायाव जों जायखौ दैलि माने सानफ्रोमबो बेबहार खालामनाय बाजार माने इयाव माबायो आरो मानो होननानै बुङोबा बांद्राय गिदिर गिदिरखौबो बुथारनाय जाखाया आरो बेयाव एसे ओ फिसाहां फिसाहां ओं ओं जखानि खौ फुथारो नालाय ओमफ्राय ओ फाननोबो हायि जाया ओमफ्राय माबायो आरो बेसेबाङावनो फानो औ ओमफ्राय आरो जोंनि खै ओमफ्राय जोंनि बे साइडआव बांसिनानो बिखोनसो जाखायो अमा बेदरखौ सो जाखायो, बारा माबाखौ जाखाया बै बयलार माबा माबि इदिखौ जाखाया। ना ओमफ्राय बे अमाखौनो बां
बाखि बे ओ गामियारिफ्रा फिनाय दाउफोरखो
दाम-दाउ फोर ओ दाउ फोरा बिदिनो माबायाव मा होनो ओ सेरसेयाव माबा फोरनि ब्रैजौ ब्रैजौ बाजि बिदि, बिदि थाङो।
जोंफोरनिथिंबो एखे ब्रैजौ बाजि, ब्रैजौ।
उम जोंना बिदिनो दाउफोरा बेमार फैबाथाय बिरा द माबा जायोलै ल'स जालाबायो मानो होनबा जोंनाथ' बाजिथानि बारा जाबायमोन आ माबाबाय जि किजे-जि किजि जोङो बोराय बुरै सानैजों जि किजि माइरं मोनोना बे माइ रं मोननायखौबो होसै होनानै आरो जों गोदान बायबावनांगौ बिदि जालायोमोन, ओमफाय ओ जोंहाबो आसा दंमोन जे माने उन्दैनिफ्राय बिराद अननानै फिदेरोना न'नि बुस्थुफोर खौ ओमफाय अननानै इदिनो बाजारावबो लांनो अननानै आं नुयो इदि होननानै बिसोरनो जोंनि बिसोरनो जोंनि फेमिलि बायदि माने न'खर होननानै दोनबाय आरोखि। दा दोनबाय
उम
दाना गामिफ्रावथ' इदिनो थाखायोना मानसिफ्रा ओमफाय दाना बेलेगनि दाउ थै नायखौ लाबोनानै होफैबाय दा ओइ यैहाइ अन्थाव बाथाव सामफ्रामबो-सामफ्रामबो ओ इदि एक जिथा गाहाम दाव सानसेयावनो सोरहाबा अबाव थाबोखो सोरहाबा अबावाव मा जालांखो इदि जि ल'स्
उम आंनावबो बिदिनो जादों गुबुना गारना होफैबाय जब्राब जालांजोबबाय फानस्रांजोबबाय आं। ओइ जानाय नङालै बेखौ लाखिनो हाला होननानै फानस्रांजोब
उम ओरैनोथ' जोंनि जायगायाव आइजोफोरा बिराद माबा मावो आरो बेफार फालांगि मावसोगारो आरो जोंना आइजोफोरा बिरादनो। फालांगियाव बांसिन आइजोफोरा जो मानो होनबा जोंनि साइदआव आङो बांसिन नुयो न'खरखौ गोख्रों जाय दैदेनो होनबा आइजोफोरासो आरो मानो होननानैबा बिराद बाहेरायाव खार थिंनानै आइजोफोरा न'खर दैदेनो आरो जोंनि साइदआव आंनि नुनायाव बांसिन। अह मानो होनबा
दा बिनिफ्राय फानलुनि दामफोरा मा दाम सोलिबाय थादो?
फानलुवाथ' दा दा माबा खोमा फुवासेयाव नैजि नैजि रां औ
जोंनियावबो नैजिबा थामजि जोंनियाव दा फानलौआ
उम उम उम
दा आलुनि आलुनि दामफोरा माबोरै सोलिदों दा सेरसेयाव?
आलुनि दामखौथ' माने दाख्लै सिगाङाव माने उम जोंनाव डाइरेक्ट इदि माबा हिसाब हरामोन डाइरेक्ट ओरै होननानै हरोमोन आंनो बिबाथाय नैजि रांनि लांदो मिलायना ओ माबादो इदि होनोमोन आरो इसखिनि हरदो होननानै बाथाय सेरसे हरदो होमबाथाय दे नैजि रांनि लांदो थामजि रांनि मिलायनानै लांदो इदि होननानै हरो। मा हिसाबै हरोथाय आंबो बेखौ बारा मिन
उम उम बेबायदिनो बे फालांगिनि सालु दा बेखौ नोङो सेरसेयाव बेसां लायो बेखौ नोङो थोंजोङै सोंनानै ला आरो बेनिफ्राय से ग्राम नै ग्राम, थाम ग्राम
उम
जौसे ग्रामाव बेसेबां गोग्लैयो नों बेखौ रानदो साफस हमनान ला नोङो सेरसेयाव थामजि रां सेरस'आव थामजि रांब्ला नोङो ओ इ जौसे ग्रामाव बेसेबां जायो थाइथाम
जौसे ग्रामाव थाइथामब्ला नोङो मोना नोङो बिस थाखानिबा बेसेबां ग्राम मोनगोन नोङो दानानै नायदो बिदि आरो जेनेबा सेरसेयाव हमनानै ला जिबा रां आर नैजिबा रां बेयाव थाइबा खुस्रा गैया आथाना थाइसे गैयाना होमबानिया बे आथाना थाइसेखौ बिसोरो गावसोर मोनजानाय बायदि खालामनानै नै आमुख नि मिलायना होबाय ओ नैजि रांनि मिलायना होबाय बा नैजिबानि मिलायना होबाय खुस्रा गैया होननानै बिदिनो मालाबा मिलायनानै बिदि सुना हरो खिन्थु नोङो ग्रामाव बेसेबां गोग्लैयोमोन बेखौ गाव नायनो दोननांगोन आरो नङाबा लकसान जायो
उ माने आङो आं बायनायानो बिदि गुबुन हारिफोरनावबो बायखाया ओमफ्राय जोंनि मानसिनावनो बायो ओमफ्राय आरो बेनि सायाव आङो बांद्राय बिदि अ दे दे दे होमबालाय
समा जानोसै जोंहा लाखिथ'नोसै नामा
अ